खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों बुंनायसाय।
औ नोंथां गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम
औ औ नोंथां आंनिफ्रायबो नों थांनिसिम बिब्दिनो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां आं नोंथांखौ औ नोंथां दे बुं।
नोंथाङा आंनो कल हरनायनि गुबै जाहोना मामोन?
आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना जादों नोंथांजों आं जोंनि जोंनि माहारियाव दाउ अमा बिदिनो मोसौ बोरमा फिसिनायनि बागै एसे सावरायनो होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जादों नोंथाङा आंजों
औ औ हागोन नोंथां थारैनो दनै बुंनायसाय।
औ नोंथां नोंसोरनि खाथि खाला नङाब्लाबो नोंसोरनि ओनसोलाव जिब जुनारफोरखौ बा दाउ अमा बोरमाफोरखौ माबोरै फिसियो नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
औ नोंथां
जोङो बिब्दिनो न'खरावहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनार फिननाय जायो जेरैहाय औ दाउ अमा बोरमा मोसौ बैफोर गासैबो गासैबो औ सुबुंनि न'खराव थाफ्रामो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बिब्दिनो जोंहानि न'खराबो गोबां रोखोमनि अमा औ जेरैहाय दाउफोरबो दङ आरो बोरमा औ बैफोर बादिनो गोबां रोखोमनि बोरमा खासिफोर फिसिनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेफोरखौहाय जोङो माबोरै फिसिनाय जायो होननानै बुङोब्ला बेनि जोलैखौथ' जोङो न'आव थाखाया नालाय जोङो गुबुन औ गुबुनफोरनिफ्रायबो औ आदि लाबोनानै जोङो फिनाय जायो नोंथां ओ नङाब्लाबो जोङो औ गलाफोराव रांजों बायनानै लाबोनानै न'आव फिसिनाय जायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जोङो जेरैहाय बोरमाफोरखौ फिसिनो थाखाय जोङो ओ बांसिनानो जोङो दुब्लिफोर फा फोथारफोराव हगारनानै होयो आरो जोङो औ खासि बोरमाफोरखौहाय न'आवनो लाखिनानै जोङो बैफोरनो गोबां रोखोमनि ओ बिफांनि बिलाइ औ बा गांसो बेैफोर बादिनो हा बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोमनि गाम्बारि बिलाइ औ जेरैहाय रमिस्था बिलाइ जोङो बायदिसिना औ बायदिसिना रोखोमनि बिफां बिलाइफोर खौ जोङो हाननानै होफैयो आरो नोंथां आरोहाय जोङो औ बोरमा बिमाफोरखौहाय जोङो जोङो फोथारफोरावहाय खानानै दोन फैनाय जायो नोंथां बैफोरबो औ एखे रोखोमैनो गांसो जायो जेरैहाय जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि गांसो दङ बेफोरबायाददिनो औ बेनि अनगायैबो जोङो बोरमानो जाहोनो थाखाय मोनसेां गांसोबो गायनाय जायो ओ नोंथाङा बै गांसोनि मुंखौ मिथिगौबा बुंना होनायसै
औ नोंथां ओरैनोथ' आं बेफोरो गायनाय गांसे सोनि बागै बारा मिथिया मुंफोरखौबो बारा मिथिया जोंनि ओनसोलाव ओरैनो जोङो बिफांनि बिलाइफोरखौनो हाननानै होयोलाय नोंथां ओंखायनो गांसोनि बागै बारा मिथिया आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ औ नोंथांमोनहा न' खरावहाय मा मा जिब जुनार फिसिगासिनो दङ नोंथाङा बुंनो हागोन ना
जोंनि न'खरावहाय नोंथां ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि औ नोंथां खोनादों
था
जोंनि न'खरावहाय ओरैनो बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोङो दाउ अमा बोरमा लोगोसेनो मोसौ बे बेफोरबायदि
मोसौ औ औ बेफोरबायदि जोङो जुनारफोरखौ फिसिगासिनो दं आरो औ नोंथांमोनहा न'खरावहाय दाउखौहाय माबोरै फिसिनानै जोङो माबोरैहाय लाखिनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोनना एसे? औ
औ नोंथां हागोन। जोंनि न'खरावहाय नोंथां जोङो दाउखौ फिसिनोब्ला गिबियावनो जोङो न'आव न'आव गैखायाब्ला नोंथां बाजारनिफ्राय बा जोङो
औ औ जओबा जोङो न' खाथिनिफ्राय जोङो औ हथि नङाब्लाबो
बायनानै लाबोननि उनाव जोङो बेखौ सान साननैसो नङाब्लाबो दान मोनथाम दान मोनब्रैसो जोङो बेखौ देरनायसिम दोननाय जायो। नोंथां मोनसे गग्रायावहाय ओमफ्राय बेखौ नोंथां जोङो बिदै दैनो सम जाब्ला बिनो जोङो खाथाखौ होनाय जायो। आरो बेनिफ्राय बे खाथााखनि उनाव जोङो नोंथां बेखौ जोङो गफायजासिम दोननानै उनावहाय नोंथां बेखौ फिसा जाखाङोब्ला जों बेखौ नोंथां हायाव बोख्लायनानै होनाय जायो आरो नोंथां लोगोसेनो बे फिसाफोरखौ थांनानै थानो थाखाय जों नोंथां जोङो माइरं एंखोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बिसोरो मोजाङै जानो हायो। बेफोरबायादि नोंथां औ नोंथां औ नोंथां जों आरो बिनि उनाव बे दाउफोरखौ देरोब्ला नोंथां जों बेफोरखौ हाथायफोराव फाननानै मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां गोबां रोखोमनि
औ नंगौ नोंथां
औ थारैनो नोंथांमोना बेफोरनि अनगायै नोंथांमोनहा न'खराव मोसौ मोसौ बोरमा फिसिबावनो बावा नोंथां?
खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथा
औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय हेलौ नोंथां
एसे
एसे फोरमायनो हागोन ना? बुंफैनाय नोंथाङा? हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां बुंफिननाय।
नोंथांमोननि न'खराव नोंथां जोङो बोरमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंहा न'खरावहाय बोरमाखौ जोङो फिसिनो थाखाय जोङो बेखौ गलाफोरनि फ्रायसो बायनानै लाबोनाय जायो आरो जोङो माखासे सुबुंफोरखौ औ आदि लानानैबो फिसिनाय जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां औ
बिब्दिनो जोङो जेरैहाय बेफोर खौ जोङो जाहोनो थाखाय जों गोबां रोखोमनि दाना एबा आदार जाय जायखौ जोङो हाग्रा बारिनिफ्राय लानानै फैनाय जायो जेरैहाय बाय औ बायदिसिना रोखोमनि बिफां बिलाइ ओ बा बायदिसिना रोखोमनि औ गांसो जोङो हानानै लाबोनानै जों बोरमाफोरनो जाहोनाय जायो औ बिब्दियैनो जोङो औ खासि बोरमाफोरखौहाय जोङो न'आवनो बा बारिफोराव दोननानै जोङो बैफोरनो बिलाइ औ बिलाइ हनानै होनानै फिनाय जायो बेफोरबायदिनो औ जोङो जेरैहाय बोरमा बिमा बा बोरमा जोख्लिफोरखौ जोङो फोथारफोराव खानानै दोनफैनाय जायो औ बिब्दिनो औ जोङो जेब्ला बे बोरमा बिमाफोरा जेब्ला फिसा जायो अब्ला जों बैफोरखौबो जोङो औ जेब्ला दान मोननैसो बा मोनथामसोनि उनाव देरो अब्ला जों बेखौ फाननानैबो जों गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो नों औ बेनिफ्राय जोङो औ बैफोरखौ दोननो थाखाय जों गिबियावनो ओ बो बोरमा बोरमा दोन थाजों मोनसे न' एबा बैसांबो लुनाय जायो
औ औ
औ खायसे खायसे ओनसोलाव जोङो गोबांखौनो ओ सां बैसां औवानि बैसां लुनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां थिग बिदिनो औ एखे रोखोमै जोंहाबो औवानि बैसां लुनानै बोरमाफोरखौहाय दोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
बिनि अनगायैबो जोंहा न'खराव गोबां रोखोमनि अमाफोरबो फिसिनाय जायो जेरैहाय औ जोङो जोंहा अमाफोरखौ जाहोनो थाखाय गिबियावनो गुन्दैनि गोनांथि जानानै फै-फैयो जायखौ जोङो ओ बाजारफ्रावबो औ बायनानै मोननाय जायो आरो जोङो
ओ माइखौ माइ सौ-सौवोब्ला जेरैहाय बेवहाय ओंखारनाय जुजाय जाय खौ जायखौ बुङो जों जुजाय बे जुजायफोरखौ खौबो बा गुन्दैखौबो जोङो अमाफोरनो जाहोनानै जोङो बेफोरखौ औ फोथांना लाखिनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिब्दिनो जोङो जेब्ला अमा बिमाफोरा फिसा जायो अब्ला जों बै फिसाफोर खौबो दान मोननै मोनथामसोनि उनावनो जोङो ओ बाजारफोराव फाननानै बिब्दिनो जों आरोबाव गोबां रां खामायफिनबावनो हायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां औ
औ बिब्दिनो नोंथांमोनहा न'खराव अमा-अमा, बोरमाफोरबो फिसिबावना नोंथां? औ नोंथांमोनहा न'खरावहाय माबोरैहाय लाखिनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां।
औ बुंनायसै जोंहा न'खरावहाय नोंथां औ अमा आरो बोरमाफोरखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो औ औ जों बिसोरनो गग्रा बा गलि लुना होननानै औ लाखिनाय जायो आरो नोंथां। औ नंगौ नोंथां। जोङो बोरमाखौ लाखियो नोंथां। औ। जों बैसां लुनानै होनानै जोङो औ लाखिनाय जायो आरो। औ नंगौ नोंथां।
औ
ओ नोंथां जोंना समाव जानानै फैबायमोन बिदिब्ला।
औ नंगौ नोंथां औ औ दे बिदिब्ला नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे औ